खोनादोंना औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां खोनादों
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
औ नोंथांनो ओ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा नोंथांजों आं बैसागु जोंनि जा बर'नि दोरोंङारि फोर्बो बै सागो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै आंङो नोंथांनो फन हरनाय जादों आरो नोंथाङा रायज्लायनो सम मोन
औ आ सम मोनगोन दे नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा नोंसोर नोंथांनि ओनसोलावहाय बैसागु बोथोरखौ ओ गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासे माबायदियै ओ फालियो बेनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायग्रोनानै होदो
औ हेलौ
औ
खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ
औ
नोंथाङा फोरमायनो होदोना ना आं फोरमायनांगौ बेखौ
माने आंङो नोंथांखौ बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि बै सागु फोर्बोखौ फालियो गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो माने फोरमायदो।
औ औ दा बैसागो होनब्ला जों बयबो मिथिखागौ नंङा होमबा जोंनि जे बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलि बोनाय बैसागो नंङा होमबा नोंथां जे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौमोन बा गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय जे जोंङो बैसागो दाननि बैसाग दाननि जेनेबा से खालार बा
औ
खालाराव जे जेनेबा जोंङो मोसौ थुखैनाय जायो नंङा होमबा नोंथां बेबायदि मोसौ थुखैनो थाखाय जोंङो बैसागोनि सानसे आगोलावनो जे ओ मोसौ थुखैनो थाखाय बे जे जोंङो खानसे आगोलावनो जोंनि नांगौ बेसाद बा जेनेबा जेरै हालदै बा जे जेनेबा फान्थाव लाव बेफोर दिग्लि लिटि बेफोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बे बेखौनो सानसे सिगां जोङो बुथुमग्रोना लानांगौ जायो नङा होमबा जेनेबा बेखौ खौ बुथुमनानै लानानै जदिनखालि जों मोसौ थुखैगोन बा मोसौ थुखैनो खालि जे बे बेफोरखौ जोंनि ओ फुंनि समायाव जोङो बेफोर दिगलिलिटि थाराय गाज्रि बा फान्थाव बा हालदै बेफोरखौ जों हानानै बा मोसौ नो सौनो मोसौ मोसौनो सारनो थाखाय बा जेनेबा थुखैनो थाखाय थुखैनो थाखाय बा जों मोसौ मोसौ गलियाव बा जेनेबा बेफोरखौ मोसौ गलियाव दोननो थाखाय जोङो बेफोरखौ नांगौ जायो नङा होनबा बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो मोसौखौ जोङो फुंनि समाव आहां गारजों बा हांगारजों जोङो फोथा फोननाय जायो मोसौखौ बा फोननाय जायो जायोब्ला जोङो मोसौखौ बा दैमा बा आ बिलो बेफोराव जोङो लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो बा जोङो मेथाइ रोजाबनानै बा माबानानै जों लाव लाव फान्थाव दिग्लि लेथि बा हालदै बेफोरजों जोङो सारनानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो थुखैनानै जोङो मोसौखौ जोङो हगारनाय जायो हगारनानै जेब्ला जोङो बेलासे समाव बा मोनाबिलि समाव जोङो मोसौखौ लाबनानै जोङो गोदान गोदान दिरुंजों बा दोनदान गोदान गस्ला गान होनाय रखम जायो जेरै जोङो गोदान होनाय माने गस्ला गोदान गान सौफोरखौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जों गानहोनानै जों मोसौ फोरखौ जोङो मोजाङै थुखैनानै बा माबानानै जोङो गलियाव खाना दोनो थिग बेबायदिनो बैसागोनि नै थारिख खालि जोङो जेनेबा बैसागोनि से थारिखखालि जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि देरसिन बा बिमा बिफा बिबै बिबौ बेफोरखौ जोङो नेम खालामनानै बा आलारि बाथि सावनानै जोङो जोंनि दुइसिन बा जेनेबा जोंनि बिमा बिफा बिबै बिबौफोरखौ जों खुलुमनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ खुलुमनाय जायोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो नेम निथिखौ खालामनानै खुलुम खांनानै जोंनि बा जायगायाव बेफोरबायदिनो खुलुमनो खांनानै जोंनि रायजो गियाथि जानानै बयबो जोङो ओंखारलायनानै मोसानो रंजानो थाखाय जों थाग थियारि जायो नङा होमबा
औ नंगौ।
औ। बेबायदिनो ज' जाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासैबो ओंखारलायना नैजे जों मोसानो थाखाय थाग थियारि जायो जेरै रंजा बाजा जानो थाखाय गथ' गथाय गासैबो जेनेबा न'खर न'खर थांनानै बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो मोसाहैनाय जायो न'खर न'खर जेरै गामि गामि थांनानै जि अननानै जों रंजा बाजा थाङो आ गुबुननि न'आव थांनानै जि अननानै गामिनिफोरा जि अननानै फैसा बा माइरं बायदिसिना हरो अननायजों नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबो।
औ नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि ओनसोलावबो ओ बैसागु फोरबो हाय बिब्दिनो फालिनाय जायो ओ जोंनि ओनसोलाव हाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जों बैसागुखौ माने फारागआव रानो नालाय औ बेनिफ्राय जों हा मोसौ बैसागुखौ सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय फालिनाय जायो आरो नों
औ औ थिग बेबायदिनो जोंनियाबो बेफोरबायदिनो आंनियाबो बुंनाया गोरोन्थि जालांनो हागो
औ बेनिफ्राय जोंहा मोसौ बैसागु खौ ओ फा ओ सैथो दाननि जोबथा खालाराव फालियो नालाय बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसौ बैसागुआव ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय नांनाय गो बां मुवा बेसादफोरखौहाय जोंनि बे ओनसोलावबो सानसे सिगां नागिरनानै बा बुथुमनानै दोन फैग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय अखानायनायै फुङावहाय सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जानानै जोङो बे मुवा बेसादफोरखौ हानानै लायो हानानै जोङो माला सुयो माला सु नानै जोङो बिबदिनो मोसौनो फुथा फोननो थाखाय साराय बा थौनि खिथौनिफ्राय हांगार होल'यो होल'नानै जों थाव गुबैयाव फोनो फोननानै जोङो मोसौनो फुथा फुननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
बिब्दिनो जोङो बेनिफ्राय ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ दैमा बा फुख्रियाव होनानै लानानै थाङो बेनिफ्राय थुखैखांनानै थुखैनाय समावहाय जोंहा मोनसे सल' खनो जे लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर नोंसोर हा हानजा होननाय बे सल' बे सल'खौ खनो बेनिफ्राय जोंहा मोसौ खौ थुखैखांनानै जोङो ओ बै दिनखालि जोङो औवाजों बा औवा जोंसिजोंहाय मोसौखौ बुनाय जाया आरो। बैदिनखालि जोङो दिग्लिलिथि औ दिग्लि लिथि बिलाइनि थानाय बिनिफ्रायहाय थाराय थानाय बेजोंहाय बुनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो मोसौनो फुथा जे फोनो बेुफुथा थाखौहाय गोदो गोदायनि ओ सुबुं मानसिफोरा बुंलांनायनो गोदो गोदायथ' हाग्रा बंग्रासोमोन नालाय दानि बायदि फोथार गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो मोसौखौ जोङो औ बे मोसौ बैसागुखालि जों मोसौखौ सानसे हेंगारनानै होयो नालाय‌ बेनि थाखायनो जाहाथे मोसा मुफुरफोरा मोसौखौ
औ।
माने अरा आरो बिनि थाखाय जोङो ओ मो मोसौ मोसौनाव फुथाखौ फोननाय जायो आरो।
औ औ औ।
बेनिफ्राय जोङो ओ मोसौखौ हेंगारनानै फैनानै बै हाना लांनाय मुवा बेसादफोरखौहाय न'आव लाना फैनानैहाय जोङो न'नि ओ उखुमावहाय सिथाबनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बेनि ओमफ्राय जोङो बै ओ मुवा बेसादखौहाय ओ सारनानै दोनखां सारखांनानै बिनि उनाव जोङो बै माला खालामनानै लांनाय मुवा जेरै तलिलिथि बिलाइ फान्थाव बायदिसिनाफोरखौहाय जों ज माला खालामदोंमोन ना बेखौहाय ओ न'मा न'नि उखुमाव थेबो बिनिफ्रायहाय ओ गलियावबो थेबनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ मोसौ गहाय मोनाबिलियाव लाना फैयोबा लानानै फैब्लाथाय जोंनो पागा गोदान होनाय जायो आरो पागआ बोराय बेथ' जोंहा मोसौ थुखैनायावनो दैमायाव बा बिलेफोरनि खनायावनो बिदिनो खुलुमनानैहाय गारबोनाय जायो औ बेनिफ्राय जोंहाबैसा औ बैसागुनि से खालारनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु जाहैबाय मानसि बैसागुआवहाय जोंहा गिबियावनो फुङाव सिखारनानै जोङो न'खरनि औ
न'खरनि गोदोर
गोदोर न'खरावहाय बिब्दिनो इसोरखौ सिबिग्रोनानै बिनि उनाव न'खरनि गेदेरफोरखौ खुलुमनानै जों बिसोरनिफ्राय बोर लायो आरो जोंनि उन्दैफोरनो जोङो बोर सास्रियो बिदियैनो न'खरनि गेदेरमा सुबुंफोरखौ खुलुमखांनानै जोङो गामिनि गेदेर सुबुंफोरखौबो खुलुम हैैनाय जायो आरो ना थांसालनि बिनि उनावहाय जोंहा बैसागुनि औ नै खालारावहाय जोंहा मोसानो ओंखारो आरो बिब्दिनो जोंहा मोसानो खारनायाव बिदिनो आर'नाइ गामसा ओ दख'ना थावसि फास्रा बेफोरदि लानानै बेनिफ्राय खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरथ' जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि दामजु औ बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानो ओंखारनाय जायो आरो बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे उ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
दे दे दे नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ